नोंथां
औ औ दिनै होनबा जोंहा बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै सावरायनोसै ना
औ औ दे नोंथां औ
दे गि-गिबियावनो आबाद मावनाय होनोबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिफ्रा आबाद मावनानै जाबोग्रा सुबुं हारि हिसाबै मोनसे सिनायथि मोननाय
औ
जेरै बर'फोरा गोदोनिफ्राय आबाद मावबोनाय हिसाबै नायोब्ला जों मोननो हायो बेसर सबाय सिबिं
औ
बेनि अनगायैबो आरो गोबां बानलु बायदिसिना आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जों
ओम ननि मैगं थाइगं आरोना
औ बेनि अनगायै बे फोर आबाद मावनायनि अनगायैबो बर'फोरना माने न'आव जानाय हिसाबै जेरै बहल जिंखा जोगोनाथ बिदिनो मानलाग्रा बेनदों लाव बेफोरबायदिखौ न'आवनो गायना लाखायोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालावबो नुनो मोनो नुजुरनाया बेनि बागैनो जों सावरायनोसै दिनै होमबा ना
औ औ दे
दायो जों नायोब्ला होमबा गिबियाव नायोब्ला जों माबाखौ लाग्रोनसै ओ बेसरखौ लाग्रोनोसै
औ औ
बेसरखौ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोलै दोनगोरो
औ
जोलैखौ जों मोजाङै बेनि जि जायगायाव फोगोन बेनि थाखाय
उम
होननानै माने थिग थोस्रान्दि थोनाय बायदियै दोनो आरो ना माने जोलैखौ बेनि उनाव बेखौ बेसरखौ हाल'नानै मोजां फोमोननानै मै होनानै बेखौ फोयो होनाय जायो फोनानै जेब्ला बेसरा एसे एसे रज'हाङो रज'नानै माने बिलाइ गांनै गांनै बा गांथाम गांथाम जायो
उम
अब्ला बिदि जाब्ला बे बे बेसरखौ माने बबेबाथ' फोनाया रोजा गोलैयो बेगरा अबेबा खम गोलैयो नालाय
उम
बेफोरखौ माने फुख्ल'नानै ओंख्रि जानाय हुदायाबो बर'फोरनियाव दंङो माने
औ
बेफोर ओंख्रि जानाय हुदाया माने बर' फख्रियाव दं हबाना बे फोनाय बेसरनि माखासे रोजा जानाय बिफांफ्राबो खमायगोन नालाय एसे माने केेसें जानानै अब्लासो जे बिफाङा जाखांफुनो हानायनि माने बार नांनानै एसे बेबायदि फैयो आरो बेसरा माने बिदि फोनानै जेब्ला बे बिलाइ गांनै गांथाम जानानै देरो दरनानै बिबार बारो
उम
बिबार बारनानै जेब्ला फिथाइसि थायो फिथाइ थायो माने बे समाव बार बारि बार बाराब्ला मोजां जायो आरोना बोथोरफ्रा।
औ-औ
माने बै समाव फिथाइ थायनानै एसे मोनहांनाय समाव जेब्ला बार-बारना होयो अब्ला खेनसेनो बेसरनि माबायाव बुग्लेमनानै होयो बुग्लेमनानै होयोब्ला फुनाय समाव बा हानाय समाव गोबां खस्थ'आव गोलैयो आरो ना माने
उम
बिनि उनाव बेखौथ बे फुनाय समाव हानाय समाव जों बेखौ फुना लाबाय आरो बिनि उनावनो बेखौ सरनांगौ जायो माइखौ जेरै सरो रोगानो थाखाय बेखौबो माने जमा-जमा दोननानै जाबखोनानै दांग्रि खायो रोगानायाव दांग्रि खानानै बेखौ बावखाजों बानानानै सिला बा माबा मोनसे लांदां जायगायाव बेखौ मारा होथावथाव जायगायाव दोननानै
उम
खौ मारा होनाय जायो मोसौजों एबा आथिखालावथ मोसौफोरजों मारा इसेबां बुरजा मावनायबो नुवाला नालाय। न'फ्रावनो एसे एनै मावो अब्ला लावथिफोरजोंनो बुख्रेब बुख्रेबनाय नुसै माने।
उम-उम
बिदिनो लावथिंजों बुख्रेबनानै आरो बे बेगरा मोजां ओंखारबाथाय बेखौनो माखासे बाजारफ्राव फानहैनाय जासिगोन माखासेखौ जोलैनो थाखाय थाखाय खालमासिनि थाखाय नांगौ जानायलाय थिनानै दोनसिगोन बिदिनो दोननाय जायो आरो बे बेसरनि बागै बेसर आबादनि बागै बुङोब्ला आरोना।
ओं-ओं
बेनि बागै सबाय सबायखौ नायोब्ला जों सबायखौ फोनो थाखाय बेखौबो गोदो गोदाय हालेवनानै फोनाय जायोमोन।
ओं-ओं
हालेवनानै मोजां हाखौ फोमोननानै फोनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों नायो ब्ला ना गोबां फाराकखौ नुनो मोनसै माने
औ।
सबायखौ दा आथिखालाव गोनोखो मुगाजों खारफानानै माने बायदिसिना थैनाय हाग्रा थैनाय मुलिफोरखौ सारनानै माने हाग्राखौ ग्रौ ग्रौ जानाय हाग्राखौ मुलि सारनानै डाइरेक्ट हाग्राखौ फोथैनो माने फोथैयो माने बे मुलि सारनाय लोगो लोगो हाग्राया गोमो जानानै माने बनाय बायदि जायो आरोखि। हायाव बनायबायदि जानानै बेखौ माने बिनि सायावनो फोनानै होयो सबायखौ। अब्ला बे सबाया माने खिलिनानै जेब्ला मान एसे ग्लाब ग्लाब जाबोयो माने मानबायनो हानाय गोहोआ जाबोयोना। अब्ला बे हाग्राया जाखांख'नो हाला नालाय सबायजों खोबसिन जानानै एसेबां जाखांफबोनो हाया माने बिदियाव बांसिन मोजां जायो। ना सबाया।
ओम।
बेखौ फोनानै दोननानै आरो मोनहोनानै मारा होनाय जायो। बे सबाया मोनोब्ला गोसोम जायो बेबो मोननै मोनथाम जाथिनि दङ। माने एसे सबाया बे हानि सबाइ होनोब्ला एसे गिदिरस गिदिरस बायदिबो दङ'। एसे फिसा बायदिबो दङ ओंख्रि जानायाव फिसाया थावसिन जायो माने।
औ सबाइ फिसाया।
गिदिरा एसेबां गोथाव जाया माने।
ओम ओम।
बिदिनो मारा होनानै बेखौबो फैगोन बोसोरनि थाखाय मोजाङै थिनानै दोनो आरोना। हा फोरखौ बेसेबां फोगोन ओ बेसेबां गायगोन बेफोरखौ नायनानै थिनानै दोनो। बिदिब्ला नोंथांमोनथिं माबायदि आबाद मा मायोखौ मावनाय जायो माने? बेखौ फोरमायना होलाय एसे।
जोंनिथिंबो इदिनो एखेफ्रामानो होनजायो नोंथां ओरैनोथ' बर'फोरनि गाहाय गुबै आबादा होमब्ला जोंहा माइयानो थाखाबाय।
औ माइयानो थाखायो।
बेनि अनगायैबो माखासे गोरान आबादफोर फैयो आरो। बिदिनो बेसर, सबाय, सिबिं देमसि, फाथो मैथा उ। ओमफ्राय खुन्थें खालाय। बिदि फैयो आरो औ खलथिफोरबो फैयो औ।
औ औ देलाय फाथो मैथाखौ माबोरै फोनाय जायो फोरमायनालाय इसे।
ओम फाथो मैथाखौ उम। फाथो मैथाखौ बिदिनो फोनो थाखायथ' गासिबो आबादफ्रानो सिगांग्रो जोलै दोनखायो। एसेसो गावबागाव नांगौ जखानि बयबो। होम बेखौ हालौबाय। हालौनानै ओरैनोथ' फाथो मैथानो एफाबानि हाखौ दोफु दुफु गोमोनबो नांद्राया आरो।
औ।
ओरैनो गोजौ जायगाफोराव फोयो आरो बेखौ माइ गायबाजाङै बिदिनो जेनाखि हाया गोजौ माइनि उ। गायजाया बेबादियाव फोयो आरो। ओरैनोथ' बेबो बेसर बेसर थिलिफोराव मोजांसिन जाहैबाय आरो फाथो मैथानि आबादाबो। मानो होनबा बेसराव
बेसर बेसर फोनाय समाव हासार थारो नालाय बेयावहाय माखासे बेसर फुखांनायनि उनावबो हासार थालांबावो आ रो ।
औ।
बेवहाय साबसिन जायो ओमफ्राय गोजौफोराव फैयो बिदिनो हालेवबाय हालौवनानैहाय फिननैसो हालेवबाय हालौवनानै मै होबाय ओमफ्राय मै होनायनि उनाव ह आन्थोर बारायबाय बिदिनो फिसा-फिसा आन्थोर-आन्थोर ओमफ्राय आथोर बारायखांनायनि उनावहाय फोबाय आरो बेगरखौ ओमफ्राय फोखांनानैहाय एवसनबाय ओमफाय मै होबाय जाबायबो आरो बिदिनो फिनथामसोजोंनो फोजायो आरो फाथो, मैथाइआ ।
औ।
बांद्राय दुफु दुफु गोमोनद्राय नांलाय आरो । ओह बिदिनो बेरबाय बेरनानैहाय
बांद्राय रोजा जादोंब्ला आरो ओमफ्राय
हाग्रा जादोंब्ला माब्लाबानि समाव एसे रोजाद्रायबा बिफांफ्रा माबानो हायाना मोजां सायथ' जाबोनो हाया देरख'नो हाया ।
औ हाया औ।
औ बेदा होस्र'नानै होयो आरो बिदिनो फिनसेसो हाग्राफ्रा गुनायनि बा फाथो माखासे गुनायनि बेदा होनानै होयो आरो ।
औ।
ओमफाय बिदिनो दोनबाय देरबाय-देरबाय जेब्ला गावनि सम फैयो बिदिनो सम फैब्ला दानबाय आरो बेखौ दानबाय आराम बजाखाबाय अजाखाबाय। अजा खानानैहाय बिदिनो फोरानस्र'बाय। फोरानस्र'नानैहाय दैयाव लांनानै सोमहैबाय आरो हाला सुनानै औवाजोंहाय हाला सुनानै आराम साफा होनानैहाय सोमबाय। ओमफायो बिदिनो दान मोनसे स्नि बा दान मोनसे एसेसोनि उनाव मोन-मोनो आरो सोमनाया ।
औ।
बेयाव फाथो मैथायाइावहाय माबा होनाङा आरो बे बै फाथो थसानि बादि हाग्रा होनाङा आरो फाथो मैथायाव ओरैनो साफ्रा गोजा होबाबो जायो बेवहाय बिदि हाग्रानि गोनांथि गैलिया आरो
उ उ
साफ्राखौहाय बिदिनो जेथिंहाय हाला सुदों औवा खामि सुदों बेजों लायेन-लायेन-लायेन होलांबाय ओरै गुदि साजों मोनसे हरै बिजौ साजों मोनसे खोन्थादोनानैहाय गेजेराव खुन्थादोबाय ओमफ्राय खामि सुलांबाय आं ओमफ्राय मोनबाय । सुबाय मोनबा जेब्लानाखि मोनो बेखौ सुबाय आरो । ओरैनोथ' अ बुरजा फोनाय जायो नालाय बेखौहाय बुरजा-बुरजा बजा ओंखारो बा आथि
जेनेबा औ जेनेबा बेखौ दैयाव सोमनानै मा-मायाव बाहायनाय जायो?
दैयाव सोमनानैहाय? दैयाव सोमनानैहाय बेखौ सुबाय आरो सुनानैहाय बिगुरखौ लाबोबाय। सेरायथोआबो सेरायथो थाखाबाय सेरायथोखौथ' ओरै न'फोराव बाहायबाय आरो बर'फोरा। इन्जु दुमनाय बा बेरा दुमनाय ओफ्राय ओर संनाय खावनायफ्राव सेरायथोखौ बाहायबाय ओमफफ्राय बेखौथ' मोदोमखौथ' फोरानबाय सुखांनानैहाय न'आव लाबोनानै फोरानबाय रानोब्ला बिदिनो सुनानै फानहरबाय आरो ओरै जायनिख फायखारि बेफोरनो औ बेफोरखौथ' लांनानै ओरै गस्ला खुन्दुंफोर बिदिनो बानायहैनाय जायगोन जोंनिथ' नुलाबो जाहैबायना होनदों थां ओरै जोंनि खाथि खाला बिदिनि दारमिनफोरबो गैला जाहैबाय बिदिनो आरो! दा फाथो थस्रानि बेलायावबो बिदिनो एखेआनो
एसेआनोना
औ एखेयानो ओरैनोथ' बै सबाय सिबिंनि बुंनायाबोथ' दहाय नोंथां होननायानो बादि आरो बे एखे फ मानो होनजायो बेसर बिदि एखेयानो होनजायो
दे होमबा नोंथां होसिगोन नों ना
सगोन औ दे नोंथां औ दे औ।